हेल'
अ हेलौ
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां
आङो दा ओरैनो दंथ'यो‌‌।
औ नोंथां नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना आंनो नोंथां?
अ हागोन।
अ नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
अ बुंनाय
ओ बर' हारिनि आथिखालनि सोलिफुनाय सेंग्रा जालायफोरनि सायाव नोंथांनि ओ आखुआ आखल आखुनि नोजोरा माबादियै बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
हागोन हागोन। आतसा नोंथां? बे नोंथाङा जाबायदि आंखौ ओ सोंलु सोंदों। दानि समाव बा दा नैबे सोलिबाय थानाय समाव बर' सेंग्रानि आखल आखु आरो लोगोसे गाननाय जोमनाय आरो लोगोसे थासारिफोरखौ सोंदों बेवहाय आंनि बादि ब्ला आंनि बादिब्ला आं नुनो मोननाय बादिब्ला जोंनि बर' समाजनि सेंग्रा बा जोहोलावफोरा
औ
दिनैनि दिनाव गावखौनो लानानै जोबोरै बेस्थ' बिराद बिजि मानो होनोब्ला दिनै बयनिबो बर' सेंग्रानि आखायाव
औ
जिबानिफ्राय थामजि रोजा बा बिदि
औ औ
ओ बेबायदि रांनि एन्ड्रइड मबाइल एबा आइफन थानाय जों नुनो मोनदों लोगोसे बि थांमोना फरायनायजों लोगोसे बेबायदि अनलाइनाव थानो थाखाय गावखौनो समखौ होदो आरो बिथांमोननि गाननाय जोमनाय जोमनायखौ नायोब्ला बिथांमोना माब्लाबा गावखौनो बावगारनानै गावनि गाननाय जोमनायखौ ओ गावनि गाननाय जोमनायाव जेबो नोजोर होआलासिनो जों थानायखौ नुनो मोनदों। खानाय सिननाय देलायनाय बा बिउटि पार्लाराव हाबनाय बा सेलुनाव हाबनाय बेबायदि बिदि हुदाफोरखौ जों गोबारै नुनो मोनाखै देलायनाय फोरावबो जों गोबारै नुनो मोनाखै बिनि खायसे खायसे सेंग्राफोराव जों नुनो मोनदों बिथांमोननि गाननाय द्रेस बा गाननाय धं बेफोरो दाबो समाजारि
परिबेकखौ नायनानै बा थासारिखौ नायनानैय जोंङो बिथांमोननि जौगाखांनायखौ जों नुनो मोना मानो होनोब्ला बिथांमोना दिनै समाजा एसेबां दावगादों बे दावगानाय समजों लोगो ला फानानै बिथांमोना माखासे समफोरखौव। अनलाइनाव गारनानै माखासे समफोरखौ हुदा मारिनानै माखासे समफोरखौ गेलेनायाव हुदा होआ लासिनो जोंङो बिथांमोनखौ समनि आंखाल खालामना लानायखौ जों नुनो मोनदों। लोगोसे दिनैनि बेलायाव। जों बुंनो थांङोब्ला बिथांमोनाबो ओ जे जाखिनि मावनांगौ खामानि समखौ रुजुनानै बेबायदि खामानिखौ जों मावलांनाय नुनो मोनदों। लोगोसे ओ बिमा बिफा बा गारजेनफोरजों लोगो लानानै फोथाराव माइ गायनाय हाल हेवनाय खोथिया फुनाय माइ रोगानाय आलि दाननाय दै सोहैनाय हाग्रा दांनाय बा ट्रेक्टर ऐवहोयनाय ओंखाम फोथाराव हैनो थांनाय बेबायदि खामानिखौ बिथांमोनखौ जों मावनाय दांनाय नुनो मोनाखै ओ गावनि बेंखननाय रुमाव जिरायना थानानैनो
औव
दामि मबाइलजों माबा मायबि अनलाइनावनो गेलेनानै ओ थाथाबनाय जों नुनो मोनदों बेनि जाहोनाव? गोबां सेंग्रायानो दिनै गावनि एम इन लाइफ आरो ओ साननाय बायदि जिउखौ दानो हायाखै जों नुनो मोनदों। बियो दुखु गोनां बाथ्रा। बेनिखाय जों जोंनि बर' सेंग्रा उथिफुनाय सेंग्राफोरखौ आं ओ बुंनो सानो बेबायदि समफोरखौ गारनानै समजों खारफानो। जुजिनांगौ। आरो दिनैनि समा जि कमपारेतिब कमप्लेक्स जानानै फैदों बे कमप्लेक्स जानाय। समफोराव गावखौनो माबायदि। ओ सोसननांगोन गावखौ माबायदि ओ बे समजों खारफानो हानाय बेब'स्था खालामनो। बिथांमोना थागथियारि जानायखौ जों नुनो मोनाखै लोगोसे। बर' माहारिनि सेंग्राफोरा, गेलेनाय हुदाफोरखौ खमायलांबाय थानाय जों नुनो मोनदों। फुटबलानो जा भलिबलानो जा क्रिकेटआनो जा बा, बास्केट बलानो जा बा रेकेटानो जा बेबायदि गेलेनायखौ जोङो। बेबायदि गेलेनाय हुदाखौ जोङो दिनै एसे खम नुनो मोनदों बेनिखायनो, ओ बर' माहारिनि सेंग्राफोरा, जेसेबाङानो जायानो जेसेबां मोजाङानो जायाखै मानो। बिथांमोननि गाननाय जोमनाय थानाय जानाय लोंनाय बेफोरबो इसे गुबुंले जानायखौ जों ओ नुनो मोनबोबाय दं नोंथाङा बिनि सायाव आरो जुदि गोबारै, रोङोब्ला।
औ
इसे फोरमायनानै होयोब्ला मोजां मोनगौमोन।
औ औ नोंथां। ओ जोंनि बर' हारिनि सेंग्राफोरनि आखल आखु बा गाननाय जोमनायनि बाग होननानै बुङोब्लाथ' जों आथिखालाव नुनो मोनदों जोबोर गुबुंले जानायखौहाय। ओ आथिखालाव जेरैबादि हाय ओ थासारि बा ओ ओ समाज बा हारिफोराहाय जौगालांदों ना बेफोरबादि, जौगानायखौ जों नुनो मोनाखै नाथाय। गोबां रोखोमनि सिं फारसे थांनायखौसो नुनो मोनदों। जों जोंनि बर' हारिनि सेंग्राफोरखौहाय जोंनि बर' हारिनि सेंग्राफोराहाय ओ गोबां रोखोमनि गाज्रि खामानियाव आगान होनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला गोबां नोंथाङा बुंनाय बादिनो। अनलाइन क्लास बा अनलाइन क्लासफोरखौ लायालाबासिनो अनलाइन गेलेनाय। ओ फ्रि फायार गेलेनाय पाबजि गेलेनाय बेफोरबायदि गोबां रोख खोरोमनि गाज्रि हुदाफोरखौ जों नुनो मोनदों ओ आथि आथिखालाव बर' सेंग्राफोरनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला गोबांखौनो नुनो मोनो जों, ओ गोबाङानो ओ द'सनि थाखो थाखोआव फरायनायनिफ्रायनो। मबाइलजों। गोरोबनानै थानानै आरो बेनि उनावहाय फरायनायखौ गारनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो बर' हारिनि सेंग्राफोरनि गाननाय जोमनाय बा देलायनाय होननानै बुङोब्ला। आथिखालाव नुनो मोनो जों बर' हारिनि उन्दै उन्दै जाखांफुनाय गथ'फोरखौहाय। बिउटि पार्लार बा सेलन फोराव हाबनानै खानाय ओ हानानै ओ लानायफोरखौ जेरैबायदिहाय खानायखौ मोजाङै हानो नांगौ सासे सरासनस्रा। सेंग्रा बा हौवासायाथ' खानाय हानाया बे मोनसे। ओ जोंनि समाजनि नेमखान्थि बादिखा नङा होमबा नोंथां? नाथाय ओ खायफा सेंग्राफोराहाय ओ हिनजाव बादिहाय खानाय गोलाव लाखिनाय बा खानायाव गाब गानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि खानायखौ हाख्ल' हाख्ला खालामनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो गावनि जे देहानि ओ मोदोमावहाय गोबां रोखोमनि गाज्रि का ओ रंजोंहाय ओ टेटु थुनानै लानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो गोबां गाज ज्रि खामानियावहाय जोंनि बर' सेंग्राफोराहाय आगान होनायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो ओ जोंनि बर' हारिनि सेंग्राफोरा गोबां टाउन सहराव आबदा मारिनायखौ जों नुनो मोनोसो खो मोखोयै ओ आथिखालनि बर' सेंग्रा होननानै बुङोब्ला थ' जों गासैबो मोनथिखायोआनो जे ओ सासे सेंग्रा बा ओ सासे फरायसालियाव थांनाय गथ'आ ओ गारि बिनानै न'खराव माबादियै दुम दाखाल खालामो बेखौथ' जों मोनथिखायोआनो बेफोरबायादिनो जोंनि बर' हारिनि सेंग्राफोराहाय गारि लानायजों लोगोसे गोबां गाज्रि खालामनानै लादों गावबा गावनि जिउखौहाय आथिखालनि बर' सेंग्रायाफोराहाय गावबा गावनि जिउ बा सिमां बेफोरखौ जाफुंहोनो नागारै गोबां गाज्रि फारसेसो थांनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिनि सेंग्राफोरखौहाय गोबां गाज्रि खामानियाव थांनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो गावनि देहानि ओ देहानिखौ जोथोनै लाखिनो गारनानै गोबां गाज्रि मुवाफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय ओ गानजा सिगारेट जौ जुवाजों गेलेनानै थानायखौ जों गफबनानै थानायखौ नुनो मोनो। बेफोरबादिनो नाथाय गोबां ओ हान जौसे जौखोन्दोनि ओ बाजिबा ब्रैजि जौखोन्दोआ एसेबां गाज्रि नङा बेखौ जों नुनो मोनदों ओ बेराफारसेथिं नायोब्ला जोंनि बर' सेंग्राफोरखौबोहाय गोबां सोलोंथाइयाव जौगाबोनायखौबो जों नुनो मोनदों बेफोरबायादिनो जोंनि बर' हारियावहाय नाथाय गोबां गाज्रिसिन हुदाया सोलिगासिनो दं ओ बेफोरबा दिनो जोंनि बर' हारिनि सेंग्राफोरनि आखुथाइ आखल आखुफोरखौहाय जों नुनो मोन्दों। ओ गामि गफानि सेंग्रा फोराबोहाय दिनै बेफोरबादि गाज्रि हुदाखौ लानो हमदों ओ सोहोरनि सेंग्राफोराल' नङा
नंगौ
बेफोरबादिनो जों जोंनि बर' हारिनि सेंग्राफोरखौ गाज्रि आखलथिं थांनायखौ नुनो मोन्दों
नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गाज्रि आखलजोंल' नङा दिनैनि समजों खारफानो हानाय बर' सेंग्रायाबो गावनि मेलेमखौ बार बाहायनानै दिनैनि समजों खारफादों आरो बेनि थाखायबो जों बि थांमोनखौ गोजोनथों होनांगोन आरो ओ बिथांमोनाबो माखासे खामानिखौ दिनै समजों लोब्बा लाखिनानै मावलांगासिनो। आ बिनिखायनो आं बिथांमोनखौबो साबायखर होनाय थागोन।
औ नोंथां होमबा जोंनाथ' समाबो जानानै फैबायमोन
उम
ओ नोंथांजों गोबां मोजां बाथ्रा रायज्लायनानै गोसोखौ जोबोर रंजानाय मोनदों ओ नोंथांखौ आरो सम मोनोब्ला बेबादिनो रायज्लायगोन होननानै आसा थाबाय नोंथां।
गोजोन्थों गोजोन्थों
गोजोन्थों